हेलौ
औ नोंथां खोनादों नोंथां खोनादों।
औ नोंथां गोजोन फुंबिलिनि नोंथांसो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनिसिमबो।
आं दा जे आयदानि सायाव जेरै नोंजों कल रायलायना हरदों। जेरै सावरायनो नागिरदों जेरै बे आयदानि सायाव जेरै जोङो जेरै जोंनि बर'आ जेरै अमा दाउ फिसिनाय बेफोरनि बागैसे सोमोन्दै सावरायनो सानदों नोंथाङा एसे आंनो' सम होनो हागोन ना। औ बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे सावरायनानै होलां
जागोन जागोन नोंथां जाबाय। दाउ अमा फिसिनाय होनोब्ला माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारियाव
सोलिबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। जेरै गोदोनि समाव सिग्राब माने बिजनेस लाइन एबा राङारि रांखावरि आरजिनायाव माने बै समाव फिसियामोनब्लाबो नै दानि बोथोराव माने गोदोनि गोदोनि आरो दानि रुजुनानै नायोब्ला माने नै
आथिखाल बिथिङाव सोलिफु मुगायाव माने बेफोरजोंनो गावनि न'खरखौ खुंबोनायखौ नुगासिनो। दं आरो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो
गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' हारियावहाय जेरै अमा फिसिनानै गावनि न'खरखौ खुंनाय दाउ फिसिनानै गावनि न'खरखौ खुं बोनाय बोरमा बोरमा फिसिनाय नै बै बेफोरबायदि माखासे जिब जुनारखौ गावनि न'खरनि न'खराव थानाय जा बारि बागान नैबेफोरावनो माने फिसिबोनानै गावनि न'खराव एबा गावनि न'खरखौ जौगाबोनाय जौगानायखौ नुबोदों। जादों आरो नोंथां औ ओमफ्राय नै दायो। माने सिगांनि आरो दानि बिथिङाव रुजुनानै नायोब्ला बेखौबो माने आथिखाल बिथिङाव गंसे न'खरावनो ओरैबायदि नुनो मोनसै माने। अमाखौ बुंनो थाङोब्ला गंसे न'खरावनो सयथा सातथा एबा दसथा बार'था नै बेफोरबायदि माने फिसिनायखौ नुनो मोनसै आरो नों
औ नंगौ नोंथांथारैनो जों बुंनो थाङोब्ला जेरै अमाफोरखौ जेरै जोङो बाजारफोरनिफ्रायसो बायना लाबोन ज ज ब खायसे मानसिन दङब्ला फिसा आजायनाय जों बेफोरखौनो आदि एबा जोङो बायनानै लाना फैनाय जायो ओमफ्राय जोङो न'आव फिसिनाय जायो आरो नोंथां औ जोङो आरो जेरै जोङो अमाखौ बायना लाबोनानै जेरै जोङो न'वावनो फिसा आजाय होनो बाहायो औ आरो जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला अमाखौ जोङो फेदेरनो फोलावनो थाखाय जेरै जोङो ओ जाहोनांगौदि बेसोरनि आदारखौ जेरै जोङो ओ अमायाथ' जेरै उन्दै समाव जेरै जानो हाया नालाय आदारखौ जेरै जोङो बेनो सापर बायनांगौ जायो गलाफोरनिफ्राय आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो अमाया जेसांनो गिदिर जानो हमो एसांनो जेरै जों बर' फोरा सेरेब खावनाय जेरै अफ्रि होननानै बुंनाय जायो औ जों बेखौबो होनाय जायो आरो अफ्रिखौबो आरो थाख'फोरखौबो जों रुना होनाय जायो गोबां जेरै मेगं थाइगं जों रुना होनाय जायो आरो अमानो औ थारैनो आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो अमाफोरखौ न'वावनो फिसा आजाय होनो हायो आरो जोङो बे फिसाफोरखौ जोङो आजाय होखांनानै बे फिसा फिसाफोरखौ जोङो बाजारफोराव जेरै जोङो फानहरनो हायो आरो औ जाहाथे जोंनो रांनि गोनांथि जायो नालाय औ जेरै जों अमा लानानैबो गोबां रां आरजिनो हायो आरो नोंथां औ थारैनो आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो दाउ अमाफोरखौबो दाउफोरखौबो जों फिसिनो हायो आरो जेरै जोङो
नोंगौ
बेफोरजोंनो नंगौ नंगौ नोंथां औ
बानायनांगौ बेफोरखौबो औ बायना लाबोनानै जेरै जोङो बेफोरखौ फिसा आजाय होनो हायो जेरै जोङो दाउखौ दाउखा थ'खा होननानै बुंनाय जायो जों बेहाय दाउखौ जेरै बिदै दैनो थाखाय आरो गनो थाखाय जेरै जोङो बेनो मोनसे खाथ'खा बानायना होनाय जायो आरोना जेरै बेयो फिसा आजायनायनि थाखाय औ बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो गोबां न'आवनो लानाय जुनार जेरै जोङो मोसौखौबो जोङो फिसिनो हायो आरो जेरै जोंनि बर'फोरनावथ' मोसौआ बांसिनानो थाखायो
नंगौ नंगौ
आरो बुंनो थाङोब्ला बे जोङो मोसौनिफ्राय मोननाय गाइखेर गाइखेर दाखा गाइखेर जेरै जोङो पनिरबो बानायनो हायो आरो जेरै जोङो रस'गल्लाफोरबो बानायनो हायो गोबां रोखोमनि जों गाइखेरजों ओ बानायनो हायो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ
औ नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायनानै होलां
ओ जेरै नोंथाङा बुंलांबाय मोसौ फिसिनानैबो जोंनि न'खरखौ खुंलांनो हायो गोदोनिफ्रायनो साननानै नायोब्ला जोंनि बर' हारियाव मोसौवाथ' न'खराव मासे मानैया थाखायो मासे मानैया थाखायो नाथाय आथिखाल बिथिङाव माने बे बेफोरखौबो मोसौ बाथान जोंनिथिं साइडनि खौ बुंनोसै आं नोंथां माने जोंनिथिं जोंनि थिं माने दै दैलामबारि जाय एसे न'नि गोजान जायगायाव दंहैयो नालाय नै बेयावहाय गामि मिनि साब्रै साबा एबा माखासे सुबुंफोरा गावनि न'खरखौ खुंनो थाखाय बाथान लुनानै मसौ गलि बेयावहाय सासे मानसिनावनो गैयाबाबो बिसथा तिरिसथा सलिसथा बै बेफोरबायदि माने मोसौ फिसिनानै गावसोरनि न'खरखौ खुंबोगासिनो। नो दं आरो नोंथां।
दानि जुगाव मोसौखौ एसे खम नुबाय आरो जेरै जोंनि न'खरफोरावबो जेरै दैज्लां बोथोरब्लााबबो जों हालेवनायखौ जों नुबां नो थांला औ आरो जोङो दैज्लां बोथोरफोरावबो जों ट्रेक्टरफोरजोंसो हालएवनायखौ बांसिन नुसै आरो। औ आरो जों गोबाङानो खम नुबाय जेरै जों मोसौफोरखौ औ न'खरफोरावबो जेरै जोङो आगोलो जेरै गलिफा गाहाम थायोमोन दाथ' जोङो बेफोरबायदिखौ जों नुुनोनो थांला।
नोंंगौ नोंगौ
आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो ना फिसिनायखौबो होन जायो जेरै जोङो बर'फ्राबोथ' फुख्रि दं नालाय जोबोद गिदिर गिदिर फुख्रि दङ दानिया
नंगौ नंगौ
बे जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला बे नाफोरखौबो जों फिसिनो हायो आरो जेरै जोङो ना बे बेफारिफोरा जेरै जोंनिथिं जेरै फाननो फैयो नालाय बे नो जों लाखिनानै जेरै जोङो बेसेन गोसा। जाब्लाबो जोङो लाखिनानै जोङो फुख्रियाव हेगारनाय जायो आरो।
नंगौ नंगौ नंगौ
थाङोब्ला जेरै जोङो बे बेफोरनिफ्राय गोबां रां आरजि नायो जेरै नायाादि आरो देरनानै गिदिर जानो हमो।
हायो हायो नोंथां हायो। बेफोरनो आरो नोंथां जोंनि जेनेबा न'खर दाबोनायनि मोनसे बे सम्पति सम्पति होनानै साननानै लानो हायो आरो नोंथाङाव जेरै
आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनिया गोबां रोखोमनि जेरै जोङो बोरमा बोरमाफोरखौबो जोङो गोबाङानो जेरै जों बोरमा फार्मबो बानायनो हायो बांसिनानो लायो। जेरै फोर माखासिफोर होननानै बुंनाय जायो नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ औ आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बेखौ जाहोनो थाखाय गिदिर खालामनो थाखाय जेरै जोङो सापर जेरै बायदिसिना मैगं थाइगं रुनायफोर खौ होनांगौ जायो आरो जेरै बेहा गिदिर जालायनि आरो औ आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बेखौबो गिदिर खालामनानै जेरै जोङो बेनो जाहोनांगौ जेरै जोङो खान्थाल बिलाइ दुमब्रु गोबां रोखोमनि जोङो बिलाइफोरबो जाहोनांगौ जायो औ आरो जों बे आरो बुंनो थाङोब्ला बोरमाफोरा एसे जेरै दामफोराबो बारा आरो बेसेनफोराबो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
थेवबबो दैज्लाङाव एसे एसे खस्थ' जायो आरो। जेरै जोङो बोरमा औ नंगौ जेरै जाहोनोबो खस्थ' जायो जेरै बिलाइफोरखौबो जेरै नागिरनानै मोना जालाङो दैज्लां बोथोराव मोसौ बोरमालानो एसे खस्थ' जायो आरो जेरै जोङो दुब्लिफोराव माइ गायजोबो नालाय जेरै होनो जायगा गैया नालाय औ
बे आरो बेजों लोगोसे आजि आजिखालिथ' बै मोसौनि गोबोरखि ओमफफ्राय बोरमानि बै खिफोरा माने ओरैबायदि बेसेन गोसा जालांबाय आरो नोंथां माने मोननो थांलायलाय आरो मोनबो माने बेखौ गोबां रांजों रांनि बेसेनाव बायनो गोनां जायो मानोना बैफोर गोबोरखि हासारफोरा ओरैबायाददि इम्परटेन्ट माने जोंनि बारि बागानफ्राव बारि बागानफ्राव मैगं गायनाय माबा मोनसे आबाद मावनाय नै बैफोराव माने जों बखौ होनानै जायोब्ला माने जोंनि देहायाबो मोजां जायो आरो ना हा जेन' रासायनिक हासारफोरखौ बाहायालासे बै मोसौ बोरमा दाउ अमा फुसि फ ज बै हासारफोरखौ एबा खि खौ जमा खालामनानै जों
औ माने आरो जोङो औ नंगौ थारैनो आरो जोङो बेखौ गय गायनायफोराव बांसिन होनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नंगौ माने बेफोरो नेचारेल हासार होननानै जों हमना लानो ह हायो आरो नोंथां माने जोंनि जानाय लोंनायफ्रावबो जोंनि देहाया माने जेबो इफेक्ट जाय बायदिखौ नुहुरो आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौथारैनो
मानसिफ्राथ' माने रासायनारिक हासारखौल' बाहायनाय नुसैनानि बेखायनो माने जोंनि मानसिनि देहा सोलेर बे जोरनायफोराबो माने खम जालांगासिनो दं दे बेखौ नुहुरनो हायो आरो नोंथाङा ना
औ औ नंगौथार नोंथां
बेराम आजारफोराबो फैगासिनो फैगासिनो माने बे हमनानै लायोबा माने बैफोर माखासे मेडिसिन बाहायनायनि थाखायनो जोंनि देहाया बांद्राय जोरलिया नामा जों बेखौ नुयो आरो नोंथां ना औ अब्ला बिदिबा नोंथां जोंना सावरायनाया
औ बेखिनियावनो औ दोनथ'नोसै नोंथां
औ जागोन दे नोंथां